हेलौ मा ओ मा खालामदों नोंथाङा?
आङो नै नोंथां ओरैनो दङ दायो एसे बेलासिनि बारहावा जादों। नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों?
दङ आंबो ओरैनो
अ नोंथाङा मानिबा थाखाय फन खालामदोंमोन
टपिकनि सायाव रायज्लायजागोन नामा नोंथां
औ रायलाय जागोन दे नोंथां मा टपिकनि सायाव रायलायनो सानदों नोंथाङा?
बैसागुनि सोमोन्दैखौनो रायलायनोसै नामा?
अ जागोन दे रायलायजागोन नोंथां।
जेनेबा नोंसिनिथिं माबायदि फालियो?
औ।
बेफोरबायदिनि एसे सोमोन्दै रायजलायजागोन ना
औ रायलायजागोन दे बिदिब्ला आङो बैसागु रंजाथाइ फोरबोनि सायाव ओ फोरमायग्रोनोसै बिदिब्ला
ओ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा सोलिबोनाय बर' हारिनि मोनसे
एंगारनो हायो मोनसे रंजाथाइ फोरबो एबा मुंदांखा मोनसे रंजाथाइ फोरबो मा होमबा नोंथां।
औ।
दा बैसागुआ जाहैबाय जोंहा मोननै रोखोमनि दङ मोननै रोखोम माने जों हा मोननै बाहागोनि दं जेरै मोनसे गिबियाव जोंहा ओ फालिनाय जायो मोसौ बैसागु। आरो नैथियाव जाहैबाय जोंहा मानसि बैसागु होननानै बुङो दा जोङो गिबि गिबियाव मोसौ बैसागुखौ जोंनिया सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालिहाय एबा संक्रान्ति खालि मोसौ बैसागुआव फालिनाय जायो। ओइदिनखालि ओ मा खालामो होननानै बुङोब्ला गिबि गिबियाव जोङो देबसि खिथु साराय खिथुनि हांगारफोरखौ ओ हनानैहाय थाव गुबैजों बेखौ मुस मुस खालामनानैहाय औवा हासुं मोनथाम लानानैहाय मोसौनि मोदोमावहाय फोथा फुननाय जायो। बेनिफ्राय जोङो मिथिनो हायोदिबा गोदो गोदो गोदायनि आबै आबौआ बुंबोनाय बायदि मिथि नो मोनोदि बेफोरबायदि फोथा फुननायनिफ्राय माने बेराम आजार फोरा बे गोदान फैबाय थानाय गोदान बोसोराव बेराम आजारफोरा जानो हाया होननानै मोनसे फोथायनाय दङ। बेबायदिनि थाखायनो बेखौ बिदि फुननाय जायो आरो बेनिफ्राय बेखौ फुनखांनायनि उनाव जेरै माखासे माला सुनो थाखाय माखासे जोङो मैगं थाइगंफोरबो लानाय जायो मैगं थाइगं होननानै बुंबा फिथाइ सामथाय जेरै ओ लाव फान्थाव हालदै थाइखा बेफोरबायदि माखासे फिथाइफोरखौ लानानैहाय हानानै बेखौ मोसौनो माला गानहोनाय जायो बेनिफ्राय मोसौखौ होनानैलांनाय समाव जोङो गोदोनि फोथायनाय बायदियै लावथिफोरजों बुयोब्ला मोसौ उनाव दुमालु जायो होननानै मोनसे ओ फोथायनाय दङ बिनिखायनो ओ जेरै मोखोना दंफां आरो लोगोसे बाब्रिखब बेफोरबायदि माखासे दिगिलिटि बेफोरबायदि माखासे लाइफांफोरजोंहाय बुज्राव बुज्राव होनानै लांनानै दैमायाव थुखैयो आरो गोदो गोदाय जों नुनो मोनोमोन जे ओ ज' ज' होलांनानै दैमायाव थुखैनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय नाथाय आथिखालाव बयनिबो न'खराव मोसौनि बिबांङा जोबोद खम जानायलाय माने मानै माथ थामल' थानायलाय जोङो माने फुख्रिफोरावनो बा जाम्फैफोराव बा टिबकलफोरावनो थुखैनाय खौ नुनो मोनसै आरो दानिया बेनिफ्राय
थुखैखांनायनि उनाव मोसौखौहाय उदाङै हगारनानै होयो। एबा खायसेया खानानै दोनो बेनिफ्राय बिसोरो जोबोद रंजानाय मोनो आरो। बिनिफ्राय जाय थुखैनो थांग्रा बिसोरो फैखांनायनि उनाव दुगैस्रां लोबस्रां आरामनो माने फैनानैहाय गलिनि फागाखौहाय गोदान माने ओ सानानै दोननाय जायो आरो। बेनिफ्राय मोस मोसौनि जि ओ थुखैनाय हाबा बे थुखैनाय हाबा फारिया बेयावनो जोबनानै थाङो आरो बेनिफ्राय इदिन खालिनो बेलासि समाव साखाथि फाखाथिनि जि आइजो माहारिफोर एबा ओ साखाथि फाखाथिनि जे सुबुंफोर बिसोरो बेलासि समावहाय मा ओ बारि बारि बिहाय ओ माखासे बे गोखा गोखै जि मैगं थाइगंफोर बै मैगं थाइगंफोरखौहाय खाङो जौसे सेथाहाय मैगंफोरखौ खांनानैहाय गोखा गोखै बिदिनो ओ एसे एनै रां खांनानैहाय बेदर बायनानै बिदिनो जि न'खराव सुबिदा गोनां बे न'खरावहाय एबा बबेबा दुब्लि बारियावहाय ज'नो खाना जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो मोसौ बैसागुआ जोबनानै थांङो आरो बिनि उनाव फैलायबाय जोंहा मा सेथि बैसाग दाननि सेथि अक्ट'खालि जोंङो मानसि बैसा हिसाबै फालिनाय जायो दा मानसि बैसागुआव गिबि गिबियाव जोङो मा खालामग्रोनाय जायो होननानै बुङोब्ला फुं समावनो दुगैस्रां लोबस्रां बयबो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव आरो एबा जोंनिथिंजाय जे उन्दैफोराहाय आराम नो गानै जोमै मोजां बोसोर गोदाननि जि रंजाथाइ जि फोरबोनि जि जोंनि बर' हारिनि गाननाय नेरसोनथि फालि जेरै आर'नाइ गामसा बेफोरखौहाय समायना रमायना गाननानैहाय माने गेदेरफोरखौहाय सनमान लायो मान बोर माने बोर लायो आरो बेनिफ्राय गेदेरफोराबो उन्दैफोरखौ बोर सारस्रियो बेफोरबायदि आरो जाहाथे फैबाय थानाय गोदान बोसोराव जाहाथे बेराम आजार दाजाथों साननाय हनायफोरा जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसारनो हादों बैफोरबायाददि थांखियै माने गेदेरफोरखौ माने सनमान लायो एबा बोर लायो। बे आरो नोंथां बिनिफ्राय बेलासि समनिफ्राय जोंनिया गिबियावहाय बोराय बुरि ज' मोसायो आरो बेनिफ्राय दामनाय देनाय जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरबायदि लानानैहाय बर'नि जिनि दामजु थरखा बेफोरखौ लानानैहाय गाजा गोमजायै रंगिना संगिना गामसा आर'नाइ आरो दखना गोमो ब्लाउस गोजा बेफोरबायदि गाननानै हाय माने रंगिना संगिना रंजानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बिनिफ्राय
अखानायैहाय जोंनिया ओंखारो सेंग्रा सिख्ला ज'नो बिदिनो गानै गानफबै जोम जोमफबै समायना रमायना ड्रेस गाननानै बर'नि जि मोनसे ड्रेस बै ड्रेसखौ गाननानैहाय माने रंजानायखौ जों जोंनिथिं फालियो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोंनिथिंजाय गासै गोदो स्नि सान फालियोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बा सानल' फालिनायखौ नुनो मोनसै बा सान फालिखांनायनि उनाव बिदिनो बैसागु रंजानायाव बिदिनो न'खर न'खर बयनिबो न'खर न'खर बिदिनो हाबनानैहाय मोसायो बिनिफ्राय जि न'खर मोजां मोसानायखौ नुनानै बा मोजां मोननानै जे अनसुंथाइ हरो थाइसे थाइनै गरसे गरनै बैफोरखौनो लानानैहाय जेब्ला बैसागुआ जोबगोन अब्ला लास्ट खालिहाय बै जि मोसानानै मेंनाय जि बोसोर गोदाननि जि रंजानाय बेफोरखौहाय ज'हाय माने खाना जालायो आरो बेबायदिनो बैसागुआ जोंनिथिंजाय जोबनानै थाङो आरो गोदो गोदाय लोंनायफोराबो गोबांमोन नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइ बि थिङाव जोबोद जौगानायलाय दामाने लोंनायफ्राबो जोबोद खम जाबाय आरो गोबां माने मोजाङाव फैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां दा जोंनिथिंजाय बैसागु फोरबोखौ बेबायदिहाय रंजानाय जायो आरो दा नोंथांमोन जाय बैसागु फोरबोखौ माबायदि रंजायो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ थिगानो नोंथां ओ जोंनिथिंबो बिदिनो एखेयानो जेरै संक्रान्तियावबो जोंहा ओरै गोखा गोखै जायोना ओरै एकस'था आट ना जायो माने बो बेमार आजार खारथों होननानै गोदोनि बोराय बुरिफ्राहायो थिनो नालाय ओंखायनो माने जानाय जायो आरो नोंथां बेखायनो जोङो गोखा गोखैखौहायो जोङो जानाय जायो संक्रान्तिआव आरो
औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ ब'हागि मेला फाथिबायो नामा नोंथां
ओ फाथियो नोंथां जोंनिथिंबो बिरादनो गोगोम गाजा गोमजा बयबो मोसानानै दिन्थियो
औ ओरैनो गामि दरसेनिल' फाथियो ना ना गुबुन गुबुन
गुबु गुबुन गुबुन गामिनोबो फाथियो नोंथां ओरै जोंहा दि ओ बेलेक बेलेक गामिनिबो गाजा गोमजा मोसाफैयो रंजायो बैसागु फोरबोखौ
औ दा बै बहागि मेलाआव ओ फरायसा फरायसुलिफोरनि माबाफोर हाबा हाबाफारिफोर लायो नामा जेरै खन्थाइ आवरायनाय हरखााब बिबुंथि बाथ्रा दान्थेनाय बिफोरबादि?
बेफोरबाद ओ बेफोरबायदिबो लायो नोंथां जोंनिथिंबो बिरादनो खन्थाइ आवरायनाय मेथाइ खननाय बिफोरबायदि गेलेग्रा बेफोरबायदिखौ लायो आरो नोंथां
औ औ दाह जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांमोनिथिंजाय माबायदि रंजायो फ्राय जों एखेयानो होननानै बुंजायो होनबा नङा होमबा?
औ एखेआनो होनजायो जोंनिथिंबो बिबायदि
औ गोखा गोखैखौबोथ' जायोआनो नोंथां नंआ होमबा? दा नोंथांमोथिं ओरैनो औ दा नोंथांमोनथिं ओरैनो ओ खैदिनहाय फालिनाय जायो जेनोबा बैसागु फोरबो रंजानायखौ
दाथ'बा दिनल'सो फालिनाय जायोना नोंथां जोनिथिंबो बेखायनो
आथिखालावथ'आरो ओ जोंनिथिं औ माबा बुंदोंमोन नोंथांआ?
ओ आथिखालावथ' सिगां खोनानो मोनोमोन साथदिन फालियो होननानै दाथ' सानबाल'सो फालिनाय नुसै नालाय
औ दा जोंनिथिंथ' आरो आथिखालाव जोङो नुनो मोनसै मानि ओ साखाथि फाखाथिनि ओनसोलफोराव बा गामिफोराव माने माखासे दामजुफोर गोमानायखौ नुनो मोनसै आथिखालाव माने दानि जिथुनिखि गोदोनि जि दोरोंआरि दामजु बर'नि बेफोर माखासे दामजुफोरा गोमालांनो हमबायानो ओ दायो माने जोङो माखासे जेरै इलेट्रिक होन इलेकट्रिक गिटार मेनुयेल होन केसिअ होन बा बायदि जेरै बक्स बायदिसिना दामनानै मोसानाय खौसो माने साखाथि फाखाथि नुनो मोनबोनायसै आरो नोंथांमोनिथिंबो बिदि नुयो नामा?
नुयो जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो खम जालांबाय दा दामनाय आगजुफोरानो बांसिनानो
औ औ होमबा जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां नङा होमबा? दा नोंथांजों बैसागु रंजाथाइ फोरबोनि सोमोन्दै रायलायनानै जोबोद ओ माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिबाय जे जोंनिथिंजाय बा नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबायदि रंजायो जों बेनि सोमोन्दै मिथिलायबाय नङा होमबा नोंथां? दा नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोद ओं गोजोननाय थाबाय। दा जोङो बेखिनियावनो दोनथ'दिनि नामा नोंथां बे सावरायनायखौ?
अ जागोन दे नोंथांजोंबो रायलायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनदों।
औ दे बिदिब्ला दे।